हेलौ
औ हेलौ औ खोनादों । औ ।
जों दायो आयदा हिसाबै खन्थाइ आरो बिजाबनि सायाव रायलायनाय जागोन आरोना।
औ।
खोनादोंंना?
खोनादों औ
नोंथांङा बिदिनो ओ बिजाबफोर फरायो नामा?
इदिया फरायनाय जायो इसे।
औ सम थाबोला फरायो आरोना।
औ।
नोंथाङा दा फरायगासिनो दं नामा?
ओ दा आङो एसे दोन्थ'दो फरायनायखो।
अ ओरैनो नोंथाङा फरायसालिनि बिजाबखौ फरायनानै मोजां मोनोम ना ना बाहेरा बेबायदिनो ओ सोरनिबा जिउखौरां फावथिना ओ सल'बाथा बेफोरबायदि बिजाबफोरखौ फरायनानै मोजां मोनो ना मोनामोन?
माने फरायसालिनि अनगा आङो बाहेरा बिजाबखौ फरायनानै मोजां मोनो जेरै आं सलमाफोरखौ फरायनानै मोजां मोनो।
जेरै सल'माफोरनि नाम बुंनो हागोन नामा मोनसे मोननैसो?
आं सल'माफोरनि सल'माफोरनि मुङाहाय बिदिनो थिर ओमफ्राय जुजाइनि अर
जुजायनि अर।
ओमफ्राय खारलुं बिफोरबायदि बायदि बिजाबफोरखौ फरायना मोजां मोनो।
अह बेफोरबायदि बिजाबनिफ्राय गोबां सोलोंथाइ लानो हायो आरोना।
औ।
औ थिगानो ओमफ्राय नोंथाङा खन्थाइबो लिरो नामा?
खन्थाइ दोङै एसे आङो गोसो जाबाथाय लिरनाय जायो।
औ। बेबायदिनो नोंथाङा खन्थाइखौ गावगायनि गोजोननायनि थाखाय लिरो ना ना माबाफोर हाबाफारि लाबा लाइसि बनायनाय फरायसालिफोराव बनायोना मोनसे इन्जुर लाइसि
आं बिदि खन्थाइफोरखौहाय गाव गो गोजोननायनि थाखाय लिरनाय जायो।
अ जेरै मा टाइपनि लिरो आ गोबां रोखोमनि दोङो ना खन्थाइफोरा जेरै मा मा रोखोमनि खन्थाइ लिरनानै मोजां मोनो नोंथाङा?
आं बिदिनो गाव साननो साननानै माने
औ।
इदि लिरनाय जायो।
गावनि आ उम मान गावनि गावनि जिउनि सायाव नोंथाङा लिरनो मोजां मोनो आरो ना?
औ।
औ। नोंथाङा ओरैनो ओ बाहेरा बिजाबखौ बाहेरा बिजाब फरायनो सोर सासे लिरगिरिनिखौ बांसिन मोजां मोनो?
आं बिदि चितरन्जन मोसाहारिनिखौ इनिखौ मोजां मोनो।
अह बेफोरबायदि बिजाबनिफ्राय नोंथाङा ओ फरायनानै मा मा सोलोंनो हाखो बा मिनथिखो? रोंगौ बेसेबां रोंगौथि मोनखो बेफोरखौ बाङाय बुंना होनो हागोन नामा?
आं सल'माफोरखौ फरायनानै माने एसे समाजारिनि इदिनि बागै माने बाहायस सोलोंनो हायो।
औ गोबां सोलोंनो हायो आरोना।
औ।
उम
ओमफ्राय नोंथाङा एसे बर'नि गाननाय जोमनायनि बागै बुंनो हागोन नामा?
आङो गाननाय-जिमनायनि बागै।
औ।
गाननाय-जोमनायनि बागैथ' बर'फोरा बे एसेबांथ' मिथिया आंबो गाननाय जोमनाय बागै।
माने ओ हुवासाफोर गाननाय। ओमफ्राय हिन्जावसाफोर गाननाय इदि निबागै इसे।
औ हौवासाफोरनियाथ' ओरैनो ओ गामसा गानो बैसागु समाव
औ।
गामसा ओमफ्राय गामसाखौ गोथां गानो ओमफ्राय सलाखौ गफुरो गानो।
औ।
आरनायखौ बायदि बायदि बेबायदिनो ओ कालारनि लायो।
उम
बांसिन हौवासाफोरा गाननाय गामसाया ओ गोथां गाबखौ गानो आरोना।
औ
ओ ओमफ्राय बांसिन गोमो आर'नाइखौ लानायखौ नुनो मोनो।
औ
ओमफ्राय नोंथाङा हिनजावसाफोरनि बागै बुंनो हागोन नामा बाङाय माबायदि रोखोमनि
ओ हिनजावसाफोराहाय दख'नाखौहाय हिनजावस साफोरा ओ बर'नि होनोब्ला गोमोआनो बांसिन सोलियो ।
औ
गोमो गाबनिया ओमफ्राय आरनाइखौहाय बिदिनो गोथां गोजा बिदि बायदि गाबनि लायो गोमो बेफोरखौहाय
औ।
दानिहाय आरो गोबां गाबनिबो अंखार अंखारनाय अंखारबाय।
औ औ
नोंथांजों रायलायनानै जोबोर मोजां मोनदों आ नोंथाङा बैसागो बोथोरनि सायाव औ फंनैसो बुंनो हागोन नामा जेनेबा बैसागो बोथोरा मा मा समाव जायो माबायदि जायो बैसागो बोथोर बैसागो बोथोरालाय मोननै बाहागोआव राननाय जायो नङा होमबा?
औ।
आरो मोनसेया जाबाय मोसौ बैसागो मोनसेया जाबाय मानसि बैसागु।
औ।
औ नोंथाङा मोसानो रोंगौ नामा बैसागो बोसोराव मोसायो?
ओ इदिनो मोसानो रंजानो रंजानो थाखाय गावनि गोसोखौ मोजां नांनो थाखाय रंजाहोनो थाखाय जेबो मोजां नाङो बैसागु बोथोरावहाय। बिदिनो गामिफोराव ओ गामिफोराव इदिनो मो सानो ओंखारनानै जोबोर मोजां नाङो
औ
बैसागु बोथोरावथ' बिदिनो गासिबो रंजाखायो मोसाखायो नङा होमबा!
औ
औ बैसागो बोथोरावथ' से थारिखाव जोङो बायदि मैया मैगं थाइगं जानाय जायो नङा होमबा?
औ गोखा गोखै गोखा गोखै जानाय नामा ओं,
गोखा गोखैखौ जौसे नैजिसे ना नैजिनै जानाय
इदिले जायो औ ।
औ नोंथाङा बिनिनो मोननैसो मुंफोरखौ मख'ना होनो हागोन नामा?
उम
जेरै फुंखा फुंखा बो होननाय जायो ओमफ्राय मा होबावोमोन जोंहा दिंखियाबो होनाय जायोना ओमफ्राय खान्थालबो होननाय जायोना?
औ खान्थाल लिसु
आन्था फान्थावबो होननाय जायोमोनदां
औ
ओमफाय एलाइसि एलाइसि जायोमोन ना?
औ होनाय जायो औ
ओमफाय खुन्थाइ ।
औ
ओमफ्राय लेथा बो होनाय जायोमोन ना । ओरैनो लेथा गोरलैखौ बाय गारनायनाय औ ओमफ्राय मा मा होसोबावोमोन नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
ओमफायहाय खिफि बेन्दोंफोरखो
औ ओमफ्राय बावोना बेबायदि बुंनो बा औ हनाय जायो।
ओमफाय नोंथाङा बिदिनो बैसागुनि सायाव माबाफोर ओ सोमोन्दै इसानो लिरना मोजां मोनो नामा ।
एसे माने रोंबांनायखौ एसे लिरना मोजां मोनो ।
औ नोंथाङा बेबायदिनो आ मोनसे ओ सल' बिजाब बेबायदि सल'मा बिजाब बेबायदि लिरदों नामा?
बिदि सल'मा बिजाब माने आं एसे एसे लिरलाङो माने ।
औ
गावनि रोंगौथिनि थाखाय
औ
उम
ओमफ्राय नोंथाङा ओ बरनि गिबिसिन सल'मा बिजाबनि मुंखौ बुंनो हागोन ना?
बर'नि गिबि अ सलमा बिजाब?
औ।
बावबाय नङा ना आङो। बारा
ओ बर'नि गिबिसिन बरनि गिबि सिन सल'मा बिजाबा जुजाइनि अर।
औ औ बावदों।
ओमफ्राय बियो बेसेबां मायथाइयाव ओंखारदोंमोन
बर' बिजाबखौ बारा फरायनाय जाया नालाय बावगारो।
औ बेहाय जिगुजौ द'जिनै मायथाइयाव ओंखारदोंमोन।
मायथाइयाव अ। एबायदिनो बाहेरा बिजाबसो फरायनाय जायो आंबो बारा
औ
गावनि रोंगौथिनि थाखाय
औ
जेरै आं मोनसे बिजाब फरायदोंमोन। मोनसे मोनसे लिरगिरिनि मुङा जादोंमोन सिशिब खेरा बेनि बागै फरायनानै बेयाव सोलोंनो मोन्दोंमोन आरोना।
औ
औ दे होमबा जोंहा उनाव रायलायफिनसिगोन।
औ दे दे औ दे।
औ दे।